हेलौ। हेलौ नोंथां औ खोनादोंना?
औ नोंथांजों आं ओम बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ।
नोंथाङा दा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ। बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरैहाय फालि फालिनाय जायो बेफोरनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होलाय।
औ जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ ओ सैथो मासनि जोब थि सानखालि
जेरै मोसौ बैसागौ मानसिनि बैसागु थिग‌बिदिनो ओं सैथो मासनि ओ जोबथि सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ जिखिनि नांगौ बुस्थुफोर बेफोरखौ बुथुमना लाग्रोनाय जायो जेरै ओ
औ।
बा ओ हालदै दिग्लिथि बिलाइ। फान्थाव आरो लाव बेफोरखौ बुथुमना लाग्रोनाय जायो आरो थिग बिदिनो ओ
थिग बिदिनो अखानायै सोरङोब्ला मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ हांगार सारायफोरनिफ्राय हांगारखौ दिहुननानै फोथा बानायनानै फोथा बानायनानै मोसौफोरो थुननाय जायो। आरो बिदिनो ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ माला बानायनाय जायो आरो।
औ।
फान्थाव दग्लिथि बिलाइ बेफोरखौ बेनिफ्राय
ओ बे बे माला बानायनायखौ इसिंनि इसिं न'आव बा गुलिफोराव थेबनानै दोननाय जायो।
औ।
थिग बिदिनो ओ मोखौखौ दिग्लिथि बिलाइ बा माबाफोरजों गुयै गुयै लांनानै ओ थुखैहैनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
आरो बैसागु आरो मानसि बैसागुआवबो थिग ओ मानसि बैसागु फालिनो थाखाय जोङो थिग बिदिनो ओ अखानायै आलारि बाथि सावनानै ओ गेदेरखौ मान होनो थाखाय गासैबो उन्दैफोरा ओ मान होनाय जायो आरो
औ नंगौ
नों नोंबो फोरमायनो हागोन नामा एसे बैसागो फोरबोनि बागै
औ बैसागु होनना बुङोब्लाथ' बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे ओ मोनसे माने गेदेर फोरबो आरो बे फोरबोखौ जोङो बयबो ओ बे फोरबोआ बोसोराव खेब खबसेल' फैयो नालाय बेनिखायनो जोङो बयबो गेदेर उन्दै गथ' गथाय बिदिनो बोराय बेन्थ' बेफोरबायदि जोङो ज' जानानै नै बयबो माने रंजानायखौ नुनो मोनो आरो आरो बैसागुआ मोननै बैसागुखौ बैसागु आरो मानसि बैसागु मोसौ बैसागुखालि जोङो बि ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय सानसे सिगांनो जोङो ओ बिसोर फोद थुखैनो थाखाय मैगं ओ मैगं जोङो माने बिदि जगार खालामना लाखानाय जायो आरो जेरै लाव फान्थाव आर आरो देग्लि लेथि आरो थाराय हालदै बेफोरखौ माने जोङो सानसे सिगांनो ओ जगार खालामनानै दोनखानाय जायो आरो आरो जोङो थुखैगोन खालि फुङावनो ओ मोसौनि मोदोमाव जोङो फोथा गोसोम गोसोम होनाय जायो आरो ओ बेखौ जोङो साराय एबा खान्था खिथुनिफ्राय जोङो एरख'नानै बिदिनो थाव गुबैजों लाइयाव ज' खालामनानै लगायनानै जोङो बिसोरनि मोदोमाव बिदि इ गल गल थुनानै फोथा होयो आरो जों बेनि उनाव जों खौ गलिनिफ्राय ओ गलिनिफ्राय जोङो ओंखारहोनानै ओ दैमा एबा दैसा सेराव जोङो माने थुखैनो लानानै थाङो आरो बेयाव थुखैनाय समाव मोसौफोरखौ जोङो थारायजों बुनानै आरो लाव ओ लाव फान्थाव बेफोरबायदि मैगंजों जोङो बिसोरखौ सारनानै ओ मिस दोरनि सल' खननानै जोङो बिसोर मोसौफोरखौ जोङो थुखैनानै ओ थुखैनाय जायो आरो
औ नंगौ
जों मोसौ थुखैखांनानै मोसौफोर ओ मोसौ थुखैखांनानै जोङो बिसोरनि फागा बोरायखौ लांफानाय जायो बे फागा बोरायखौ जोङो बे दैमा जिङाव बावनानै गारबोनाय जायो आरो बेनि उनाव जों मोसौ मोसौखौ बे सानखालि मोसौ थुखैखालि जोङो बिसोर मोसौफोरखौ दोनदालजों खानाय जाया आरो बिदिनो जोङो फोथारफोराव उदाङै हेंगारनानै होनाय जायो आरो जोङो मोनाबिलि समाव ओ मोनाबिलि समाव जोङो बिसोरनो फागा गोदान गोदान गान होनाय जायो बे फागा गोदानखौ जोङो गान होनायनि सिगां सिगांनो बेखौ जों बावग्रोनानै ओ बाउग्रो नानै लाग्रोनाय जायो आरो बाउनायनि उनावसो जोङो बिसोरनो गानहोयो बे भागो गोदानखौ आरो ओ बेनि अखानायै जोङो मानसिनि बैसागु होननानै बुंनाय जायो बे खालि जोङो मानसिनि बैसागु खालि फुङावनो ओ फुङावनो सिखारनानै जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो गोथार जानानै जोङो ओ गेदेर गोलाव फोरखौ जोङो खुलुमनाय जायो आरो ओ न'नि बिमा बिफा आरो बिदिनो गिदिर ओ गेदेर मानसि फोरखौ बा गामिनि बोराय बुरै बिसोरखौ जोङो खुलुमनाय जायो ओ मान बावनानै खुलुमो आरो जों बिसोरखौ। बिसोरखौ मान बावनाय समाव जोङो सोरनोबा गेनजि बा गस्ला बा जोङो दख'ना ब्लाउस बेफोर बायदि होनानै जोङो ओ बेफोर बायदि बिसोरखौ खुलुमनानै बोर लायो आरो।
औ।
आरो गेदेर फोरा ओ गेदेर फोराबो उन्दै फोरनो बोर सारस्रियो जों उन्दै फोराबो गिदिर फोरखौ खुलुमनो नै बोर लालायो आरो बिदिनो जोङो बे खालि आरो बे बेफोर बायदिनो गामिनि बोराय बुरै फोरखौबो खुलुमनानै बोर लानाय जायो आरो।
औ नंगौ।
औ बिनि अखानायैनि फ्रायसो जोङो बैसागु मोसानो ओंखारला ङो आरो गामि गामि ओ गुबुन गामि फोरावबो थाङो आरो गामियावबो न'खर न'खर हाबनानै बिदिनो मोसायो। आरो बे मोजां मोसा खांब्लाथाय बे न'खरनि बिगोमाया जोंनो माइरं जों लोगोसे रां हरफायो आरो ओ राङा सोरनोबा सोरबा जौसे सोरबा नैजौ बेफोर बायदि हरनाय जायो आरो। मोसाबाद मोसा मोसाब्लाथाय जोंनो माइरं जों रांजों हरफायो आरो। आरो जों मोसानो ओ मोसानो थांबोला जोङो हिनजाव फोरा बिदिनो ओ गोमो दख'ना गाननाय जायो दख'ना बिदन आरो जोङो ओ ब्लाउस गोजा फालि गोजा आरो आर'नाइ खायो जान्जियाव आरो जों खानाइ खफायाव ओ बिबार गोजाखौ थुयो आरो। आरो हौवासा फोरा हौवा मानसि फोरा ओ गामसा गोथां आरो गस्ला गुफुरनि सायाव आर'नाइ गस्लानि वास कट गानो आरो आर'नाइ लायो बेफोर बायदि जोङो गाननानै मोसानो ओंखार लांनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जोङो बिदिनो गोदोथ' ओ गोदो गोदाय माने बैसागुखौ जोङो दान मोनसेयाव लासै फालियोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो ओ सान स्नि सिमल' फालिनायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ।
नोंथां मोननिथिंबो बेफोर बायदिनो ओ मोसानो मोसानो थांनायखौ नोंथाङा नुदों नामा?
औ जोंनि ओनसोलावबो थिग बिदिनो मोसानो थाख खाय ओंखारलांनाय जायो आरो गामि बा बेलेग गामिफोराव थांनाय जायो आरो। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा ओ मा होनो बैसागु मोसानो थांनाय थांनायाव बा मा मा दामजुफोर बाहायनाय जायो? हेलौ खोनादों ना हेलौ। हेल'। हेल'। हेलौ।
औ नोंथां मा मा औ खोनादों नोंथां।
औ। ओ नोंथांमोननिथिंजाय माने बा बैसागो फोरबोआव आरो मोसानो ओंखारला थाङोबा मा मा दामजु बाहायनाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ। जों मोसानो थांबोला बिदिनो ओ खाम सिफुं ओ खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं आरो थरखा बेफोरखौ लानानै मोसा नो थांनायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो।
औ।
नाथाय ओ आथिखालाव एसेबां माने बेफोरबादि दामजु ओ दाम जुफोरखौ लानानै मोसानायखौ माने एसेबां नुनो थांलिया ओ दा दानिया माने बांसिन बिदिनो ओ बक्सफोरजों दामग्रा बक्स बेफोरजोंसो मोसानायखौ माने बांसि बांसिन नु नुयो आरो दानिया बेफोरजोंसो माने बांसिन। मोसानो ओंखारलाङो मानसिफ्रा
औ नंगौ।
औ। नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो मोसानायखौ नुनो मोनो नामा नोंथाङा?
औ नों नंगौ थिग बिदिनो नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालावथ' दामजुफोरखौ बाहायनाय जाला बारा। बाहायो बाहायनाया थेव एसे खम नुनो मोनो आरो।
औ एसे उम माने गोमालांबाय आरो गोदोनि ओ गोदोनि नियमफोरा माने एसे गोमालांनो हमबाय आरो।
औ।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नामा होमबा औ दे औ।